हेल' औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथां? औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दा?
ओ ओरैनो दं नोंथां।
अम फा थि र दा
औ मोजाङानो नोंथां।
दा होमबा आंनाबो थिगैनो दं नोंथां।
औ।
दा होमबा आं नोंथांजों फैबा आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनदों। कल खालामदोंमोन नोंथां दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन।
अह बिदिब्ला आं नोंथांजों जे जोंनि गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हा हान्था मेलानि फारागथिनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदों नोंथां। दा नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ
औ
हान्था मेला होनोबाथ' जों माने गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माने गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां। गोदोथ' बेबायदि ओम हान्थामेला बेबायदिनो एभेलेबोेल गैयामोन। साइकेलनिफ्राय स्टार्ट जानानै बेबायदिनो दायो गोबां माने जौगाथाय जानो हाबोबाय हान्था मेलाया। दायो सिगांहाय नायोब्लाथ' बेदिनो गंफा गंनै गोबां माने खस्थ'नि गेजेरजोंसो हान्था मेलाखौ जों नुनो मोनोमोन। माने सोरहाबा न'खरसे न'खरसेयावल' माने बेबायदि गंसे गंनै बेबायदि थायोमोन आरो ना जों दाथ' नायोब्ला गोबां माने आपग्रेड जाबाय। माने जों दायो नायोब्ला एभेलेबोेल हान्था मेला जों नुनो मोनो। जोंनि न'खरफ्राव बयनावबो गंसे न'खि गंसे जों नुनो मोनो। जोङो बेबायदिनो गोजाम एबा गोदानब्लाबो जों नुनो मोनो। गोबां माने एभेल एभेल जाबाय दानि जु जुगाव ओरैबायदि माने जोंनि थाखाय फारसेथिं नायोब्ला जोबोद मोजां हान्था मेलाया। जोंनि खामानिफ्रावहाय जोबोद ओ सहसै एबा जोंनि खामानिफ्रावहाय जोबोद मोजां जोंनि खामानिफ्राव जोबोद गोनांथि जानानै फैदों हान्था मेलाया। जों अबावबा जों दावबायनो थाङोब्ला एबा जोंनि खामानिफ्राव जों थाङोब्ला जों बे बेबायदि हान्था मेलानि जाहोनैनो जों थांनो हायो आरोना नोंथां। जोंहा माने अबावबा जोङो दसे थांब्रब नो गोनां जायोब्लाबो जों हान्था मेलानि जुनैनो जोङो गोबां माने सहज नानै जोङो थांनानै जों फैफिननो हायो। जेरै जोङो अफिसनि खामानि होन गोबां बेबायदिनो स्कुल कलेज बेफोराव जोङो दायो दानि जेनेरेसन सोलिबाय थानायावहाय गथ'फ्रानो गोबां माने बेबायदिनो हान्था मेला सालनायखौ जों नुनो मोनदों। माने गोबां माने सहस जाबाय आरो जानायालाय बाट फारसेथिं नायोब्ला जोंनि गथ'फोरखौ जों सालायहोनानै ओन्दै ओन्दै गथ'फोरखौ जोङो बेबायदिनो बाइक स्कुटि सालायहैनानै एक्सिडेन्ट जायोब्ला सोरा खहा जागोन जोंहासो खहा जागोन नङा होमबा नोंथां। गावनि बिमा बिफाया खहा जागोन बेखौ बुजियाखै आरो ना नोंथां बेबायदिनो ओ थाबैनो सहैगोन एबा थां बेजों थांनो हागोन होननानै मानि थिनहरो बिसोरो माने गोबां माने जों नुनो मोनो गोबां माने गथ'फ्रा बिदिनो एक्सिडेन्ट जानानै गोबां बेदिनो जिउ खहा एबा थैनायखौ जों नुनो मोनदों जोङो बेफोरखौ जोङो हमथानांगोन अब्लासो जों बेफोरनि फ्राय बासाय जानायखौ जों मोनगोन हान्था मेलाया बांसिन जानायनि जाहोनैबो गोबां माने बे बिदि जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांनो हमबाय। बेबायदिनो हान्था मेलानि जाहोनै बेबायदिनो उखुन्दै गनाय एबा बेबायदिनो पेट्रल सावगारनाय गोबां माने बायदिसिना
रोखोम बिदिनो गेस गनायनि जाहोनै जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांनो हमबाय जोंनि गुबुंलेनायनि जाहोना गोनां जाबाय बाट गोबां माने आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेद आपग्रेड निफ्राय आपग्रेड जानानै फैबाय दायो नायोब्लाथ' गोबां माने बेटारि गारि एबा बेबायदिनो ओंखारनायखौ जों नुनो मोन्दों। माने जोंङो आं नायोबथ' फारसेथिं माने
औ
बै थांनायबा जों गारि मथरखौ जों सालायो। ओ बांसिन
गारि मथर एबा हान्था लाहैयोब्ला जों सालायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां आरो नोंथां ओ जेब्ला जोंहा बेबायदि आबहावायाबो गुबुंले जानाय नङा। बेबायदिनो गेस गनाय नङा गोबां माने मोजां जागोन आरो।
औ औ ओ नोंथांनो नोंथा नोंथांना नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम होदों नामा नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां?
औ खोनादोंना नोंथां औ दा दा खोनाबायदि बुंफिनलाय नोंथां।
ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव हान्था मेलानि सायाव गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माबायदि जौगाथाय एबा माबायदि हान्दा मेलाया जोंनि थाखाय गोनांथि जानानै फैदों
औ हागोन नोंथां दा हान्था मेला बुङोब्ला गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेला जों गोबां फारागखौ नुबैयो। दा जों गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला बुंनांगौन जे गोदो नि सुबुंफोरा हान्थिनो थाखाय जेबो गारि मथर साइकेल बायदि गैयामोन बेफोराव माने दाफसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम थांनो गोनां जायोब्ला अब्ला हान्थिनो थाखाय गावनि आथिंजों थाबायनानै थांनो गोनां जादोंमोन। बेयावहाय मोनसे जायगासिम मोसौनि थाखाय गोबाव समबो लानो गोनां जायोमोन। दा बेथफोरखौ जोंङो दा साबसिननिफ्राय हाम बगोनोखोआरि आदब खायदाजों जेरै गारि मथर दिहुनबाय जे बेफोरजों जों बुंनांगोनदि गोदोनिफ्राय एसे साबसिनयाव फैबाय थेवब्लाबो जोंहा साबसिनाव फैदोंब्लाबो माखासे गाज्रि लामायावबो फैदों बेखौ जों बुंनांगोन मानो होनोब्ला गारि मथर फैनायनिफ्राय जोंहा आबहावा गुबुंले जानायावबो एसे बाहागो लादों बे गारि मथरनिफ्राय गनाय माखासे उखुलिफ्रा आबहावा गुबुन गुबुंले खालामनायावबो एसे एसे हेफाजाब होदों बेफोरखौ जों एसे लिमिटआव बाहायोब्ला जोंहा मोजां। दा बुंनांगोन जे जों गोदोनि सुबुंफोराबो इसेबां खस्थजों थाबायदोंब्लाबो बिसिनि माखासे मोजांमोन जेरै जों बुंनांगोन जे थाबायनाया मोनसे देहानि बुंनांगोन जोङो बेनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरा एसे हेल्थफ्राबो एसे मोजां मोन जेरै बोराय बुरैब्लाबो एसे थाग्रा थायोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा जे गारि मथरावल' गाखोनानै बा सालायनानै बेराय जिउ गारनांनाय गारि मथरजों एक्सिडेन्ट जानाय बेफोरबो एसे खममोन दा जों नुनो मोनदों गोबांथार गारि मथर फोरजोंनो एक्सिडेन्ट जानानै सुबुंफोरा बांसिनानो जिउ खोमानांगौ गोनां जायो नाथाय बेफोर गावसिनि जे नांगौनि अभार स्पिडाव बाहायनाय बेफोरनि जाउनावसो जानाय बेखौ गाव गावनो खालामना लादों बेखौ बुंनांगोन नाथाय जे हान्था मेलायाव बुङोब्ला जोंहा गोबांथार नै दानि हान्था मेलायाव माखासे मुलाम्फाफोर फैदों जेरै गोदोनि सुबुंफोरा हान्था मेलानि गेजेरजों बेफार फालांगि खालामनो थाखायब्लाबो एसे खस्थ'मोन नाथाय दा एसे मोजाङाव फैनो खौ जों नुदों बे गोदोनि सुबुंफोरा जेरैबायदि हान्था मेलायाव खस्थ' जादोंमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा एसेबां मानि खस्थ' गैला। मानोना जोंना गोजौजों थांनाय हान्था मेला जायखौ जों बुङो बिरखं गाथोन दा आरो दैनि बिलोनि गेजेरजोंबो लैथो लैथोमानि गेजेरजोंबो जोङो हान्थिनो हायो। जरै जाहाज दङ नाव बेफोरबायदिजों जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे से जायगासिम बा गुबुन हादोरावबो जोङो बेरायनो थांनो हायो। दा गोदोथ' बिदि हायामोन गोदो थाबायनायजों ल'सोमोन गालनि हाग्राबारि हाग्राबारि हाग्रा गेजेर हाग्रा गेजेरजों एसे लामा थायोमोन। बिदिनो गिख्रंथावैबाबो हान्थिनानै गोबांथार जाब्रब जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानोबो गोनां जायोमोन आरो जोंहा मोनसे खोथा जे बेमार आजारफोर जायोब्लाबो जों बेखौ थिग समावहाय जोङो फाहामसालियाव लांनोबो जोंहा एसे खस्थ'मोन बा हास'वामोन दा बेफोरावहाय जोंहा एसे दानि जुगावहाय एसे मोजां सुबिदायाव फैबाय जे बेमार आजार जायोब्लाबो जोंहा मोजां थि समावहाय जोङो बेखौ लानानै थांनो हायो। लानानै थांनो हायो दा जोंहा ग्रोबस फाहामथाय होनो हायो। बे मोनसे जोबोद मोजां सुबिदा जाना फैबाय दा आरो फालांगिनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दासान्दि नैबे जेनेरेसनाव फालांगिनि बेलायावबो जेबो उसुबिदा नुजाथिला। मानो होनोब्ला गोबांथार आबादारिफोरा मैगं थाइगंफोरखौ गोबांथार जोङो दिरुनो फोरा आबाद फिथाइफोरखौ जों गारि मथर बायदिजोंनो जोङो लांनानै गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो हाथाय बाजारफोराव लां नो हायो दा जोंहा खोथाया बुंबा जोबनो थाङा नोंथां - बेनिखायनो समाबो जाबाय अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।